हेलौ नोंथां अ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा फ्रि दङबा?
औ फ्रि दं दे नोंथां बुं बुंनो हागोन।
अ आं माने अमा बेदरनि बागै एसे सावरायनो नागिरदोंमोन आरोना नोंथाङा सावरायजागोन नामा?
अ औ सावरायनो हागोन नोंथां
औ आं होनदोंमोन माने मा जोङा अमा बेदर होनोबा जोंहा माने सोलिखायोना अमा बेदर होननाय बुस्थुआ जा माने हाबा जाबाबो गास जिखुनु मोनसे खर्म' सरम' जाबा जोंहा माने अमा बेदरखौनो बाहायनाय थाङो।
उम बर'नि जेनेबा औ
औ जोंनि बर'नि ट्रेडिसेनेल बेदर होनबा बेनो जाहैबाय अमा बेदर।
औ अमायना अमायानो आरो।
औ। माने बुंनो थांबाथ' अमा नङाबा जोंहा हाबायानो जाया मोनसे कास मोनसेयानो जाया अमा नङाबा नङा?
औ अमाया नांखाथारगौ माने।
नांखाथारगौ बे बिफोरबायदिनो आरो जोंहा माने
नोंथाङा मिथिगौबा र' आं नागिर माने जोंनि जा माने अमा बेदरखौ माबा माबिक रोख माव जागोन जायो जेनेबा आं सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां सिगाङाव।
अ दे सावराय जागोन नोंथां।
औ नों माने जोंहा अमाया जाहैबाय जोङा जोंहा थास' बिबार अमाथ' जाखाबाय मोनसे। बिनि उनाव जोङो माने
जानो हायो आरोना बिदिग।
औ औ। बिनि उनाव जोङा अमा बेदरजों होनबा आरो आलुदोबो संजायो आलु बिलाइहि होननानै संजायो। बेबो जानानै गाहाम नाङो। बेनि उनाव होनबा आरो जोंहा बांसिन अमादो जानानै गोथाव नांनाय जेनेबा जानानै मानसिफोरा जानो लुबैयो आरो ना गाहाम नाङो बे होनबा जोंहा नारजिजों अमा जाहैबाय। नङा होनबा?
नोंगौ।
औ बिफोरबायदि बे् बेफोरबायदिनो जाजाबावो।
दाना नोंथाङा नोंथाङा नारजिजों अ माजे होनदों नोंथाङा संनो रोंगोन ना रोङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
नारजिजोंथ' जोंहानि न'नि मानसिफ्रा एसे मोजाङै रोंगो आंथ' बेफोरबायदि एमान रोङा माने बाहाय रोंनायाव लागैबा
ओमफ्राय आंबो बुंनो हागोन आरोना नार्जिजों अमाखौ मायदि सङो थ' आङो जायाबाबो आव माने संनायखौ नुयो नालायथ' ओमफ्राय बुंनो हायो आरो ना।
औ औ औ अ नोंथाङा होमबा एसे सावरायना होदो माने आंहा एसे पारफेक्ट नङा ना संनायाव बेखौ नोंथाङा सावरायना होजागोन।
अ माने जोङो नार्जिखौथ' जों फाथोनि माने बांसिन मोनो नालाय फाथो गोथांखौहाय जोङो जेरै मानानै खानानै फोराननानै लायो।
फोरानो औ औ औ नंगौ।
ओमफाय बे जुदि फाथोआ मोजाङै रानोबाथाय ओमफाय इखौ जेनेबा जोङो मा होनो ओ दैयाव सोम सोमनानै लाग्रोनांगौ आरोना ओमफ्राय सोमग्रोनायनि उनावहाय जेनेबा मोजां बासि ग्रोनानै जेनेबा जों सुनानै लानांगौ खोनादोंना नोंथां अ अ ओमफाय मोजां सुना लानानै ओमफाय उनावहाय नोङो नोंनि गोसो थौआव रुयो ना कुकाराव रुयो आजिखालिथ' बांसिनानो ओ कुकार आवनो रुयो नङा होमबा कुकाराव रुग्रोनानै लानांगौ ओमफ्राय रुग्रोना लानानै ओमफाय जोङो रुइबाथाय एसे खारै होननानै जोङो सागंजोंहाय सानांगौ आरो ओरैजाय
औ
बुजिदोंना नोंथाङा?
औ बुजिदों नोंथां।
सागंजों साना लानांगौ आरो ओमफ्राय मिस मिस जाजोब्बाथाय बियो दोलो दोलोनो ओमफाय बिदि जाजोब बाथाय ओमफ्राय उनावहाय अमाखौहाय जोङो फ्राय खालामना लानांगौ मोनजासिम ओमफाय खोनादोंना
खोनादों नोंथां
ओमफ्राय मोनजासिम फ्राय मोनजासिम फ्राय खालामनानै लाखांनायनि उनावहाय
उ
अ खोनादोंना नोंथां?
नं-नंगौ नंगौ नोंथां खोनायबाय थादों।
मोनजासिम फ्राइ खाम खांनायनि उनावहाय जेन'बा बेदरावहाय इदिनो नोंनि जखा मथै जेनेबा फानलु, संख्रि होजोबनानै गासिखौबो फ्राय खालामना लाखांनायनि उनावहाय जेनेबा बे मा होनो रुना ला नाय बे नार्जिखौहाय मा होनांगौ आरो बेदाबावहाय होनानै एसे दै होबावनानै आरो ओ मा‌होनो गोबाव सम मोनजासिम बा बेदरजों ओ मिलाय जोबजासिम जेनेबा मानानै गोदौ होनोनानै गावनि जखा मथे
औ
माबानानै माबानांगौ आरो ओमफाय जेनेबा दैफोरा एसे रानजोब्बाथाय माबानानै सं-संख्रिफोर नायनानै नांदों ना ङाखै बेफोर खौहाय माबानानै बेहाय माबानांगौ आरो जेनेबा ओ
औ
संनायखौ नुयो आरोना जेनेबा
औ
बांसिनानोथ' उम खस्थ जाहैयोना।
नंगौ नोंथांना एसे नेटआ प्रब्लेम होबायमोन नामा
ओ नोंथां।
खोनादों नोंथां।
खोनायाखै आंनि रायलायनायखौ
औ खोनाबाय नोंथां बुंदो।
अ
आं होन्दोंमोन मा नोंथां माने होमबा माने नों आं मिनथिनाय बायदिबा माने नोंथाङा अमा बेदरखौ जाया आरो ना माने गाहाम नाङा औ औ होमबा नोंथांमोननि जा माने नोंथाङा न'आव नोंथांलाहानि न'आव जेनेबा अमाफोरखो बेफोरबायदि फिसिनाय जायो? ना फियो।
औ ना फियो।
खोना औ औ
होबा नोंथां अमा नोंथाङा अमा दंबा नोंथांनाव अमाखौ खौ नोंथांलाहा मा मा जाहोयो बेफोरबायदि?
बे थास'
औ औ
गोरानखौ जोंना लगायना होयोबा माने अमाया गोथाव दा आं माने बेदर बायदि मोनबाय नालाय ओंखायनोथ' नाखौ होयो। खोनादोंना नोंथां? हेलौ हेलौ